अ
अ खोनाबायना नों
अ नोंथां खोनादोंना औ औ
खोनादोना नोंथां
ओ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना अ जों जाय आयदायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'नि हारिमु आयदानि सायाव दा जोंनि बर'नि आ हारिमुनि सायाव नोंथांखौनो आङो ओ फोरमायगिरदो नोंथाङानो
औ नंगौ नों थाङा ओ सैथो खोथाखौनो सोंदों मानोना जोङो
ओ
बे बुहुमाव थांना थानोब्ला जोङो मोनसे हारि हिसाबै थांना थानोब्ला जोंनो हारिमुवानि गोनांथि दङ नोंथां हारिमुवनो जोंनि सिनस्रि आरो हारिमुवनो जोंनि आयना बायदि जेरै नोङो गंसे आयनायाव गावनि महरखौ जेरै नायोब्ला नों गावनि महरखौनो नुफाफिनो थिग बिदिनो जोंनि हारिमुवाबबो जोंनि आयना बायसा आरो। मानोना जोंनि बे मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय जोंनि गान्नाय जोमनाय मुसु रनाय नङा होमबा जों बोरैहाय था थायो बोरैहाय न' लुनानै थायो बेफोर गासैबो जोंनि बे हारिमु आवनो बेरखाङो आरो नोंथां। जों हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथां जों दिनै से मिनिटावनो नै मिनिटावनो जोङो हारिमुनि खोथाखौ जों बुंफरना फोजोबनो हाया औ दिनैनि सानाव जोङो हारिमु मोनसे हारिखौ जोङो ओ गावखौ हमथानोब्ला मोनसे हारिखौ मोनसे जौगानाय हारि होननानै सिनायथि होनोब्ला जोंनो गिबियावनो हारिमु नांगोन आरो नोंथां। जोंहा राव थानांगोन जोंहा गाननाय जोमनाय थानायगोन जोंहा जानाय लोंनाय थानांगोन जोङो आबाद मावनाय जोङो दांनाया थानांगोन। आरो आखाइजों गुरनाय दानाय लुनायाबो जोंहा थानांगोन। बेफोर गासैबो जोङो हारिमुजोंनो गोरोबफ्लेनानै थायो। नङा होमबा जेरै जोङो बहाबा जोङो दाबसे जायगायाव जोङो थाङोब्ला जोंनि दख'ना गाननानै जुदि थाङोब्ला अब्ला बै गोजान जायगानि मानसिफ्रा सिनायगोन औ बिथांमोना बर' हारिनिफ्राय फैदों बिथांमोना बर' आइजो थिग बिदिनो हौवासाफोराबो गोदोनायाव जुदि आर'नाइ लानानै गामसा गोथां गानना जुदि बहाबा थाङोब्ला अब्लानिया मिथिगोन अ बिथांमोना बर'। बिथांमोना गामसा दानानै गावनो गानो बिथांमोननि आर'नायानो जोंखौ सिनायथि होयो आरो थिग बिदिनो जोंनि दख'नायानो आइजो फोरखौबो जेरै सिनायथि होयो थिग दिनै गोदोनायाव लाग्रा आर'नायाबो जोंखौ बर' होननानै सिनायथि होयो आरो। हारिमुखौ होबथानो नागिरब्ला हारिमुखौ लाखिब्ला बा हारिमुखौ जोङो ओ जोंखौ गोख्रों खालामनोब्ला नोंथाङाबो बिबान लानांगौ आंबो बिबान लानांगो नङा होमबा जों सासे बर' हिसाबै जानानै जोङो गाव गोदोनायाव जुदि आर'नाइ लायाब्ला गाम सा गानाब्ला आइजोफोराबो दख'ना दानानै जुदि गाव गानाब्ला बेफोर जुदि खालामाब्ला जोंनि दख'नाखौथ' गुबुन माहारिनि मानसिफ्राथ' गाननाय नङाना नङा होमब्ला नोंथां। बर'आसो बर'नि द'ख खनाखौ गानगोन बेखायनो जोङो हारि हिसाबै जोङो थांना थानो जोंनो जोंनि राव हारिमुजों लोगोसे जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो हमथानानै लाखिनांगोन आरो मानोना बियो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय बेफोर जोंनि थाखाय एंगारनो हाया। नङा होमबा आरो बावैसो सिगां जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरथ' जोंनि थाखाय जोबोर खहाब गोनां नङा होमबा? जायखौ जों मुलुग दरबारावनो दिनै बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै दिनै बुहुम दरबानावनो दिनै बर'फोरखौ सिनायथि मोनबाय। आरो जोंनि बागुरुम्बा जोंनि गाननाय जोमनायाबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा दख'ना आर'नाइ, बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजाफोराबो दिनै जिइ टेक मोनबाय बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे हारिमुखौ लानानै मोनसे जौगासारनाय आरो अब्ला आं नों थांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा आरो हारिमुनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो हारिमुनि बागै ओ फोरमायदिनि। ओ हारिमु होनोब्ला जोंना ओ जाय आयदायाव जेरै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैबो सावगारि बेरखाङोब्ला जों बेखौनो हारिमु होननानै बुङो। जेरै जोंनि बर' हारिया मोनसे दोहोनि हारिमु गोनां मोनसे हारि जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंहा गावनि आंगोनि मोनफा मोनफा माखासे जानाय लोंनायफोर दङ। जेरै गाननाय जोमनाय हिसाबै जोंहा हिनजावफोरनि थाखाय आलादा हौवाफोरनि थाखाय आलादा गाननाय जोमनाय फोर दङ ओ जेरैहाय हिनजावफोरनि गाननाय होननानै बुङोब्ला जोंना दख'ना आरो जोमबायग्रा फास्रा आरो हौवाफोरनि ओ गानग्रा होनोब्ला जोंना गामसा आरो बेजों लोगोसे जोंना बर'नि मोनसे नेरसोन फालि जाय फालिजोंहाय जों गेदेमा सुबुंफोरखौ जों मान बावनाय जायो बरायनाय जायो। बेनो जाबाय आर'नाइ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि बिथिङावनो बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे दोरोङारि मोसानाय दंबोयो। जायखौ जोङो ओ बयजोंबो मुलुग नाङैनो मिथिसाजानाय ओ बागुरुम्बा मोसानाय, दाावस्रि देलाय मोसानाय आरो ओ ना गुरनाय मोसानाय, जारा फाग्ला मोसानाय, मोसाग्लांनाय बैफोरनो जाबाय जोंनि ओ बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे आयदा जोंनि मोसानाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा देनायफोर दङ। जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना थरखा बेफोरनो जाबाय बर' बर'नि मोनफा मोनफा ओ हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोर। आरो बेजों लोगोसे आबाद मावनायाबो जोंनि मोनसे हारिमु। ओ हाबा जानायाबो जोंनि मोनसे हारिमु आ बेफोर जयैनो मोनसे ओ हारियावहाय हारिमुआवहाय जोंनि ओ जायथ' नोंथाङा दहाय बुंदों। आयना बायदि होननानै बुंनो हायो जाय आयनायाव जोंनि जों महर मोखांखौ जों नुयो। थिग बेबादिनो जोंनि हारिमुवाबो मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय माखासे आसार खान्थिफोरनि ओ बेरखांनाय सावगारिखौहाय जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि ओ बांसिन हारिमुफोरखौहाय आइजोफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै टाउन सहराव थाङोब्ला बा बहाबा बेरायहैयोब्ला जोंनि आइजोफोरा। गावनि दोरोङारि गानग्रा गान जोमफोरखौ गाननानै। जों बेरायहैनाय बा गुबुननि सिगाङाव जों दिन्थिनाय। जों नुनो मोनो जेरै मोसानायनि बिथिङाव जोंहा बांसिन आइजो। हौवाफोरखौनो जों मोसानाय नुनो मोनो आरो दामनाय देनायाव जों बांसिन हौवाफोरखौ जोङो। बाहागो लानाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बर' हारिया गावजों गाव खौसे जानानै। जोंनि हारिमुफोरखौहाय दिनै फोथांनानै लाखिनायखौ। जोङो नुनो मोनदों दा आं नों। बिथांनि मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों जे गोदोनि हारिमु। आरो आथिखालनि हारिमु सिबिनाय बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा। माबायदि हारिमु सिबियोमोन आरो आथिखालाव दा माबायदि हारिमु सिबियो।
औ गोदो जोङो हारिमु सिबिनाय होनोब्ला जोङो गोदो देग। गान बजा बेफोरजों जोङो बारा हारिमु सिबिनायखौ नुवामोन नङा होमबा नाथाय आथिखाल। आथिखालाव जोङो जौस्रां लेभेलाव जोंनि हमुखौ लानानै फैबाय नङा होमब्ला। जायखौ जोङो मिउजिक दामनानैबो जोंनि बर'नि जायफ्रा। देंखो बोनानै रोजाबनाय जायफ्रा मोजां मोजां। खुगा मेथाइ बा जोंनि आर्टिस्टफोरा। मोजां मोजां गान माने मेथाइखौ रोजाबनानै जायखौ होयो। बेखौ जोङो क्लासिकेल लानानै जायफ्रा क्लासिकेल गोनां बिथांमोना जे। मेथाइजों खहाब गोनां गोरोबनानै जोङो मोसानो हायो नङा होमबा। बेफोर जोंनि। ओ ट्रिडिसेनेल मोसानाय जायखौ जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौबो आथिखालाव जोङो मिउजिक दामनानैबो जोङो बागुरुम्बादो मोसायो नङा होमबा गोदोथ' जोङो गामि ओनसोलाव खेराइ मोसायोब्ला जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै दिनै बेफोरखौनो दामनानै जोङो मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर रखम दामनाय देनाय खौनो जोङो रेकर्डिं खालामनानै साउन्ड सिस्टिमजों जोङो मोसानायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो एसे जोङो स्टेज पारफरमेन्स खालामब्ला बिथांमोना केसेटजों बा जोङो इउटुबजों बा गान मेथाइजों नोङो म बाइलजोंबो मिउजिक दामनानै नोङो ओ साउन्डनि थ्रुयै जोङो मोसानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो गोदोथ' जोङो सेरजा सिफुं दामनानैनो जों मोसायोमोन नाथाय जोंनि समाव माइक साउन्ड बिदि फै गैयामोन नङा होमबा बे समाव जोंङो ओ जोङो दल दामनानैनो खाम सिफुं दामनानैनो जोङो बैसागो रंजायोमोन जोंनि बे ओ जंखायलायनाय मोसागोन जोङो बिदिनो जोङो गथ' बुरखायनाय मोसागोन। बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि कालसार माने हारिमुआव गोगलैयो आरो। थिग बिदिनो आथिखालाव जोङो बि फोरखोनो बेफोर मेथाइखौनो जोङो दिनै मिउजिकआव जोङो दामनानै जोङो साउनाव होनानै बेखौ देकजों खायसे खायसे बेखौ जोङो गोबां मिउजिक दङ जेनेबा जायखौ जोङो दामनानै जोङो लेपटपफोरजोंबो जोङो मेथाइ दामनानै जों मोसानानै जोङो स्टेज पारफरमेन्स खालामनो हायो नङा होमबा बादायलायनायाव जोङो बेफोर रखम जौगाबाय आरो जोंनि बर'फ्राबो आथिखालाव। औ बिफोरखौनो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। जायखौ जोङो जायखौ जोङो दिनै सोलिबाय थानाय मुगायाव जोङो खाम जथाजों लोगो से जोङो मिउजिकनि दामनाय जोंबो जोङो मोसानायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथांमोननि साइडावबो बिदि रखम हारिमुखौ जोङो सिबिनायखौनो नुयो जानांगौ नोंथां? औ ओ जोंनि ओन सोलावहाय जोङो गोबां ओ दायो आथिखालाव जों गोबां मोसा औ ‌ मोसाखावरि बिथांमोना दिनै मोसानायखौ नुयो नङा होमबा जाय जोंनि बैसागो गेवलां मोसानाय बि दिनो जोंनि हाबा हुखायाव फोराव दामनानैबो जोङो मोसायो बर'नि मे थाइ फोरखौ नङा होमबा बे रखम जौगाबाय आरो आरो जोङो दिनै मोसानाय मुसुरनाय जेरै कम्प'टिसनफ्राव बो जोङो मिउजिक दामनानै जों बर'नि मेथाइफोरखौ जोङो मोसानायखौ जोङो गोबाङैनो नुयो नोंथां औ बिदिनो जोङो बर'नि हारिमुखौ जोङो सिबिबोदों आरो जों हारिमुखौ हमथानाया जोंनि साफ्रिमनि बो नोंनिबो आंनिबो बिबान नङा होमबा नोंथां जों मोनसे हारिमुखौ हमथानो ब्ला जों गासैनिबो माने मदद नांगोन आरो मानो गाव हारसिंनो मोनसे हारिमु खौ रैखा खालामनो हाया गासैबो मदद होनांगोन जोंनि बर' हारिमुखौ रै खालामनोब्ला अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दोनथ'नोसै नोंथां नों नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय हारिमु बिथिंनि सायावहाय ओ - गोजोन्थों।
औ